औ जागोन औ औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायलाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ
औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
औ दा आं ओरैनो दङ
औ औ दा आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ जेरैहाय बिबदिनो जोंहा आयदा होननानै बुङोब्लाथाय जोङो एसे ओ दावबायनायफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
औ जेरै जोंहा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव गिदिंनो थांनाय बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगाखौ थांखि लानानैहाय थांनाय बा बै जायगायाव माबा मोनसे ओ जेरैहाय समायना नुथाय बा जोंहा माबा मोनसे ओ गोनांथार जाय जायगा बेफोरबायदि जों दावबायनो थाङो नङा होनबा नोंथां जेराव जों गोजाननिफ्राय। खोनानो मोनो जे बैयाव बेफोरबायदि नुथाइफोर दङ बा बैयाव बेफोरबायदि जेनेबा जाथाय जानानैहाय खायसे गोसोखांथि थालांनाय बेफोरबायदि समायना। साजायनानै दोननाय बेफोर जायगायावसो थाङो जोङो बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा खायसे। गोमालांनाय सुबुंबा जोंनि मुंख्लंफोरनि जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बावउलांनाय ओ जेरै दावहारुफोरनि बेफोरबायदि गोसोखांथिफोर मुसुखाफोर बानायनानै दोनो ना जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला नोगोर बेफोराव कला खेत्र' फोरावहाय जों नुनो मोनो जोंहा साइन्स मिउजियामफोरावहाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय बा जों गोजौ फरायसालि कलेजफोरनिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय लांनाय जायो आरोना नोंथां। जिहेथु जोंहा बेफोरो जोंनि। जेरैहाय समाज बिगियान आयदाफोरजों बा जोंनि बिजाबफोराव थानाय खायसे आयदाफोरजों गोरोबो। ओंखायनो जोङो जों बेफोरबायदियावबो दावबायनो लाङोबा जोंहा दावबायनाया आरोबाव दंबावो जेरैहाय जों हाजो थिखिनिफोरखौ थांखि लानानै दावबायनो थांनाय जेनेबा जोङो बै हाजोखौ बा हाजोखौनो रावबो दावबाय फेराखै बेफोर बादिखौ। थांखि लानानै बा गावनि मुंखौ गोसारहोनो थाखाय। मोनसे रेकर्ड खालामनो थाखायबो जों दावबायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव गिदिर गिदिर थानसालिफोर थायो। बेफोरबायदि थानसालिफोरावबो जोंहा मोनसे गावनि मुंखौनो मुंदांखा खालामनो थाखाय बा जोंहा बै जों गसाइनि सक्तिखौ मोननो थाखाय बा गसाइनि बोरखौ मोननो थाखाय गोजान जायगा होसोलांनानैहाय दावबायहैनाय बेफोर बायदिखौबो जों नुनो मोनो आरोना जेरै गाव खौनो जोङो गसाइखौ मोननो थाखाय जों गावखौनो बेसेबांबा गोजान जायगासिम साइकेलजों दावबायनानै थांनाय बा आथिं गोजायै थांनाय जों सेन्देल जनथा गानालासिनो बेफोरबायदि गावखौ खस्थ' होनानैहाय गसाइनि सेरसि माने गसाइनि सुक्तिखौ मोननो थाखाय ध्यान खालामनाय होननानै बुंनांगोन जे जिरायनानै थानानै ध्यान नङा जों दावबायनानै ध्यान खालामनाय। बेफोर बायदिखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा जेनेबा आं नोंथांनियाव आरो जोंहा जेरै आरोबाव दंबावो जे जोंनि अरनबारिफोर हायुङारि अरनबारिफोरावहाय दावबायनो थांनाय जेराव जोङो। जिब जुनार जोंहा खायसे जिब जुनारखौ जोङो उदां अख्राङाव हगारनानै दोननो हायाबा जों दावसिन दावला फोरखौ हगारनानै दोननो हाया मानो होनब्ला बिसोरनि बेसेना ओरैबायदि गोसा बा जोंहा खायसे जिब जुनारा जेनेबा सुबुंजों खाब जाया माने गोरोबनानै थानो हाया आरोना जायखौ सुबुंफोराबो बिसोरखौ गियोबा जिब जुनारफोराबो सुबुंखौ गिनानैहाय सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव माने दाङाबाजि जालायो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा बा जिब जुनारनि जिउ खहा जायो बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ हायुङारि अरनबारि गायसननानैहाय जोंहा बेयावनो बिसोरखौ उदाङै हगारना दोननाय जायो। बैफोर जायगायावबो जोङो दा जों उदां अख्राङाव नुनो मोनो जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय जोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय बा कलेजनिफ्राय बा जोङो जिब जुनार नायबिजिर संनाय आनजाद लानाय बायदि। बिथिंनि थाखाय जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा आङो नोंथांनियाव सोंनो सानो जे नोंथाङा। बेफोर बायदि जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनाय बा जोंहा ओरैनो दावबायनो थांनाय बेफोर बायदि दावबायनो थांनायावहाय जों माबायदिहाय गियान बुथुमनानै लानो हायो बैनिफ्राय फ्रायबा जों मा मा मोनथिनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा
औ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। जोङो दावबायनो थांनाय बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जे जायगासिम। थांनाय जानाय दोनहैनाय बेदि जोङो आरो जोङो जों न'खरनिफ्रायबो दावबायनो थांनो हायो लोगोफोर फोरजों दावबायनो थांनो हायो बेबायदिनो फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो जोङो बेरायनो बा दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो। जों फरायसालिनिफ्राय दावबायनो थाङोब्ला जोङो माखासे बेवहाय जा मिथिंगायारि नुनाय नुथायफोर माखासे गोदोनि जा मुसुखाफोर लन्थाइफोर बेफोरखौ माखासे नुथायाइफोरखौ नुहोनानै जा फरायसाफोर बेसोरखौ गोबां गियान आरजि होनो हायो जे बिसोरो बेफोर बेखौ मिथिनो मोनो दे गोदोनि समनि जारिमिना माबायदिमोन गोदोनि मिथिंगानि महरा माबायदिमोन बेफोरखौ माखासे मुसुखाफोर अन्थाइफोरखौ नुनानै मिथिनो मोनो आरो माखासे सावगारिफोर आखिना दोननायफोरखौ नुनानै मिथिनो मोनो आरो बेवहाय थांनानै माखासे फरायसाफोरा बेवहाय खन्थाइ लिरनाय सावगारि बोनाय माखासे सल' लिरनाय बेफोरबायदि खालामो आरो बेनि अनगायैबो माखासे जोङो साइन्स मिउजियामफोरावबो लांनानै गथ'फोरखौ माखासे गियानफोर मिथिनो होनो हायो आरो बिबदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव ब लांनानै जा मिथिंगानि नुथाय मिथिंगानि जा समायना महर दाावमा दाउसा बिफां लाइफां बिबार नुफेरि माखासे जोङो मिथिफेरै बेफोरखौ जोङो मिथिहोनानै गोबां माखासे सोलोंथाइ गियान होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे से जायगासिम थांनाय बेनिफ्राय बैयाव थांनाय बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंबो गुबबां गियान आरजिनो हायो जे माखासे समफोराव ओरैनो थायालाबासिनो एसे जायगाफोरावबो एसे दावबायलांबा जोंनि गोसोखौबो रेजें मोनो माखासे जोंनि जिउआव साननाय गाज्रि साननाय गाज्रि हेंथा बेफोरखौ जोङो बावगारनो थाखायबो जोङो माखासे दावबायनायखौ जोङो दावबायहैनो मोनो आरो जोङो बेयावनो जोङो माखासे लाव अखार ओंखामफोरखौ जानायखौबो नुनो मोनो आरो बेवहाय बिब्दिनो जोङो दावबायो जे माखासे जोङो सिनाय मोनै सुबुंफोरखौबो लोगो मोनो माखासे राव आरिमुखौ जोङो मिथिनानै मोनो माखासे जोङो सिनाय मोनै जा गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो मिथिनानै मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ बिब्दिनो दावबायनांगौ जेरै जोङो साखाथि साखाथि फाखाथियाव जोङो ओ बांसिनै दावबाय दावबायनायनि अनग अनगायैबो जों गोजान गोजान लामा गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो मिथिनो थाखाय रां सोनो दावबायनो हायो नोंथाङा बिबदिनो मा मा जायगा ओ दावबायनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' बिदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलबा गोजान गोजानावबो बिदिनो दावबायनाय थांबाय आरो ना जायफोर ओ आं थोंजोङै बुंनो हानाय नंला जेखौहाय बिदिनो हाजो हाला थानाय बा जोंहा दै बाज्रुम बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय आंबो थांफेरनो मोनबाय गोजान गोजानावब्लाबो जोंनि थाखाय समायनाफोर जोंनि औ बेफोरबायदि जायगायाव आरो दा जेनेबा जों दावबायनाया ओरैबायदि मोनसे गोनां आयदा जाउआव जोंनि सुबुं माहारिनि गासैनिबो जिउआव ओरैबायदि दुखु खस्थ' एबा जेंना जेंसि बायदिसिना सिन्था खालामनाय बा साननाय हनाय थायो आरो ना बेखायनो जोङो गाव गावनि गोसोखौ माने बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बा गोसो गोसोखौ दुखु साननायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो मिथिंगायारि नुथायाइनि सेराव बा मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो निजोम जायगा बा बेफोरबायदि समायना जायगाफोरावहाय दावबायनाया जोबोर गोनांथार आरोना जेराव जों रौ मोनब्ला जों गोसो सिङाव माबा मोनसे ओ फोरमायनो हायै बुंस' हायो बा जोङो मिथिंगाजों ओ गावखौ गोरोबहोनानै जोङो दुखु गोसो सिङाव थानाय दुखुफोरखौ बावगारलांनो हायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला सुबुं जिउआव जोंहा गोजोननाय गोजोननायानो ओ बयनिख्रुइबो देरसिन आरोना जायखौ जोङो जाय खौनो नागिरनानै ननायागिरै ननायागिरै जों सुबुंनि जेआ गोमालांलायलाङो आरो ना अब्लाबो जोंहा नागिरनानै मोना नाथाय जोङो बेखौ नागिरनो थाखाय गाव गावनो जोङो बायदिसिना जायगायावहाय जोङो बा बेफोरबायदि ओ खाथि खाला थानाय जायगाफोराव बा जोंनि बारहावा बा मिथिंगाजों जों गोरोबनानै थानांगोन अब्लासो जों गोजोननायखौ लानो हायो आरो ना ससाराव ओरैबायदि ओ जेंना जेंसिखौ जों गावनो नेवसिनांगोन बा गावनो बावगारनो हानाय गोहोआ फैनांगोन आरो ना आरो जों बेबायदि बावगारनो हानाय गोहोखौ लाबोनो थाखाय जोङो मिथिंगाजों गावखौ गोरोबहोनांगोन बा जोंहा रायथाइ खन्थाइफोर लिरनो सोलोंनांगोन बा मिथिंगानि महरफोरखौ खौ नायनानैहाय खन्थाइफोर लिरोब्ला बेवहाय जों गावनि गोसो मेलेमखौ बावसोमनानै जोङो बैफोरबायदि दुखु दाहाफोरखौ बावगारलांनो हायो आर ना आरो बेनि अनगायै जोंहा आरोबाव जेबो माने मोजां जेरैखाय फिनजााथाइ होनो हानाय नंला आरो ना बेनो जोंनि जोबथा जेरैहाय सलुसन होननानै बुङो जोङो बेनि थाखायनो आरोना बेबायदि जोङो मिथिंगाजों गोरोबनानै बा दावबायनानैसो जोङो गावनि गोसोखौ रेजें खालामनो हायोबा सुबुं सुबुं जिउनि गासै जेंना जेंसिफोरखौ बावगारनानै गावखौ माने जोङो राफोदै लाखिनो हायो आरोोना गावनि गोसोखौ बेखायनो बे दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोनसे आयदा आरोना नोंथां औ
द
बिदिनो जों
जेरैहाय ओ साइन्स अनार्स लानानै फरायनाय फरायसाफोराहाय बि आजाबनायनि थाखाय थाङ बा जोंहा साइन्स मिउजियामफोर थाङो बा जोंहा बिदिनो गोबां बायदिसिना बि ज समायना
हेल' नोंथां दा जों बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबायनाा नोंथां जोङो जोंनि आयदाखौ बेखिनियानो। फोजोबथ'नोसै नामा औ दे नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ।